औ औ
खोनादोंना नोंथांङा नोंथां नोंथांङा आंनो जोंनि बर हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नों
उम नोंथाङा दा फोरमायनो हासिगौ।
हारिमु होननानै बुंङोब्ला जोंनि बर हारिमु होननानै बुङोब्ला मा मोनसे हारियावहाय मा हारिमु होनना बुङोब मा बेहाय मा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय दामनाय देनाय रोजाबनाय बेफोर गासैबो मा मोनसे हारिमुवआव थायो आरो दा जोंनि बर'नि हारि बर'या मा गावनो गाव मा आंगो मोनसे निजा हारिमु। दंखायो आरोना बेफोर गासैखौबो मा जोंनि बर'फोरा मा गोदोनिफ्रायनो ला दा-दासिमबो मा लासै लासै मा लाबोफागासिनो दङ आरो दा
हा-हारिमुआवहाय मा जोंनि माखासे जोंनि बर' हारिफ्रा मा मोसानाय बिदि बिथिङावबो जों बर' हारिखौ मा गोजौ फारसे लाबोगासिनो दङ मोसानायनि गेजेर रजों मेथाइ खननायनि गेजेरजों दामनाय देनायनि गेजेरजोंबो मा जोंनिया हारिया मा लासै लासै दावगाबोगासिनो दं आरो दा मोनसे ओ हारिया मा गाव बा गाव गावनि निजा हारिमु थायाब्ला मा बे हारियाखौहाय मा ओ गोजौ फारसे दैखांलांनांगौ बा मा गुबुन मुलुगाव बा बुहुमाव सिनायथि होनांगौ मा जायो गोब्राब जायो आरो दा हारिमुवावहाय जेरैहाय मा होनो मोसानायाव जेरैहाय मा जोंनि बर' हारिफोरा मा गावनि ओ मोनसे आंगो मो-मोसानाय दङ बे जाहैबाय मा बागुरुम्बा मोसानाय बे जाहैबाय बागुरुम्बा मोसानायनि गे जेरजों जेनेबा बर' हारि खौ जोङो मा बुहुमनाङैनो मा मिथिसन-मिथिसार होनो हागासिनो दं आरो जेरैहाय दाखा लि ओ ओ जेरैहाय मा बावैसो जानानै थांनाय जेरै बागुरुम्बा दोहौ बेफोरनि गेजेरजों जोंबा मा बुहुमनाङैनो मा जोंनि बर' हारिखौ सिनाय थिहोनो हादों आरो आरो बेनि गेजेरजोंबो मा बे बा जोंनि ओ हारियाव आरोबाव मा माखासे ओ जि आइ टेक मोननायफोर जेरैहाय दामग्रा देग्रानि गेजेर मो गेजेरावहाय जेरै खाम ओ सिफुं ओमफ्राय गंगोना बे बेफोरबायदि आरो मा होनो मो बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेरावहाय मा मायाव गोलैयो होमबा नाफाम ओंख्रि नारजि अमा अनला दाउ बेफोर आरो आरोबाव मा जोंनि माखासेे जेथेर जेरै बर'नि गानग्रा जोमग्रा दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोरनो आरो दा जोङो जोंनि हारिखौ मा गान्नाय जोमनायनि गेजेरजों मा मा गोजौ फारसे दै खांनो बा सिनायथि होनो हायो आरो जेरै जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाया दख'ना। बे दख'नायाव गोबां रोखोमनि ओ जोङो आगरफोर दानानै गाननो हायो हाजो आ गर फारौ मेगर आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदि आरोबाव मा बर' हौवाफोरासो जोंनिया मा गानो गामसा गानो आरो मा आर'नाइ लायो जेरै बर' आइजो फोराबो मा आर'नाइखौ लायो आरो। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबा जोङो समायना रमायना जोंनि बे माखासे गानग्रा जोमग्रा गेजेरजोंबो जोंनि बर' हारिखौहाय सिनायथि होनो हायो आरो जेरैहाय आरोबाव माखासे ओं ख्रिफोरनि बेलायावहाय दङ अनला दाउ नार जि अमा बेफोरबो जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि आरो बेफोर बेनि गेजेर रजों मा खालामनो हायो जोंनि हारिखौहाय सिनायथि होनो हायो आरोबाव मा
ओ दा जोङो मोनसे हारि हारिया मा बेबायदि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों गोबां लासै लासै दावगाबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां। दा जोंनि माखासे बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला जे अनला दाउ बे अनला दाउ खौहाय जोङो ओ संनो थाखाय मा खालामो जोङो जोंनि बे माइरंनिफ्रायनो जोङो मा बेखौहाय बानायनाय जायो बे माइरंनिफ्राय मा देनानै जोङो अन गुन्दै मोनो बे अन गुन्दैखौ जोङो मा संनाय जायो आरो बेखौहाय दाउजों सङोब्ला बा दाउ जों नङाब्लाबो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों संनो हायो ओ जेरैहाय आखुजों सं नो हायो मेवाइफोरजोंबो संनो हायो गोबां रोखोमै संनानै जानो हायो आरो। बेफोरबायदि सङोब्ला ओ जेरैहाय मेवाइफोरखौ सङोब्ला मेवाया मानिफ्राय मोनो बे मा औवानि औवा औवा गोरलै खिलियो ना जेब्ला औवाया बे खिलिया अब्ला बेखौ मेवा होना बे मेवा वाइ खौहाय जोङो ओ दाननानैनि लाबोनांगोन बिनिफ्राय जोङो बे मेवाइनि ओ बिरखंफोरखौ हाय जोङो बोखानानै गारनांगोन आरो बेनि उनावहाय जेब्ला मोदोम जों बेखौ हानानै जों मा खालामनो हायो संनो हायो आरो दा बेबायदिनो अनला ओंख्रियावहाय जोङो मा होनो सङोब्ला बे मेवाइखौहाय सिगाङाव एवनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव दै होनानै मोजाङै गोदौ होनानै लानांगोन आरोबाव खायफा खायफा अनलाखौहाय माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला खायफा अन गुन्दैखौ दैयाव गलायनानै लाखायो आरो खायफा बा मा आखाइजोंहाय फ्रि फ्रि सारनानै हरो आरो बेबायदि सङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय मो जाङैहाय जेब्ला अनलाबो हरनानै गोदौ होबाय थानायनि उनाव खारै बेबायदि होयो आरो दा बेफोरबायदि जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रि एंगार हायै ओंख्रिफ्रा बे फोरनो आरो आरोबाव जोङो ओ जोंनि हारिया दा गासैबो बिथिङावनो जे दावगागासिनो दङ लासै लासै नङा होमबा नोंथां दा गेलेनायनि बिथिङाव बो आबाद मावनायनि बिथिावबो गासैयावबो दावगागासिनो दङ लासै लासै मा जों नि हारियाबो मा बेबायदिनो गेलेनायावबो गोबां जायगा आवग्रिनानै दंगासिनो दङा गेलेनायावबो आरोबाव मो सानायावबो दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा मा जोंनि हारिखौहाय बुहुमनाङैनो मा मिथिसार होनो हाबाय जे जोंनि हारियाबो बेबायदि मोनसे गावनि आंगो हारिमु दं होननानै दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोबा जोंनि हारिनि जे जोंनि जानाय हुदा लोंनाय हुदा गाननाय जोमनाय धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेबायदिनो माखासे थुनलाइ आयदायाव जोङो आरो बेबायदि नों माखासे हारिमु एबा मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोराव आरो जोंनि राव औ बेफोरखौ लानानै
मोनसे जोंहा हारिमु जायो आरो नङा होमबा नोंथां जोंहा जोंनि बर' हारिहा मोनसे गावबा गावनो जानाय लोंनाय मोसानाय मेथाइ खननाय दामग्रा देग्रा आमफ्राय बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रा आरो थुनलाइ राव बेफोरनि सायाव ओ गावनो गाव मोनसे जौगानाय मोनसे गावबागाव आंगो हारिमु थाखानाय मोनसे बर' हारि नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बर' हारिया जोङो बयजोंबो मिथिजानाय आरो जोंनि माखासे हारिमुफोरा गोजौ फार से दावखालांगासिनो दङ जाय बयजोंबो मिथिजानाय बेबायदिनो जोंनि हारिमु होनना नै बुङोब्ला जों ओ जोङो गोबां बिथिंआव सावनो हायोे जेरैहाय बेबा दिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिनो ओ मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय गामनाय नाय आरो जानाय आदार बेफोरनि सायाव सावरायनो हायो आरो नङा हबा नोंथां थि बेबायदिनो आङो बे मोसानायनिफ्राय आङो जागायलांनो सानदों जोंनि बर' हारिनि हारिमुवरारि मोसानाय बा जोंनि बर' हारिनि माखासे जोंनि ओ मोसानाय बेयो जोंहा जोबोद मुंदांखा जेरै बागुरुमबा मोसानाय ओ ना गुरनाय मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय आरो बेबायदिनो थुंग्रि सिबनाय मोसानाय नङा होमबा नोंथां ओ बिसोरो मख'जाथाव आरो आरो बेबायदिनो जोंहा मख'नो हाबावो जोंनि दामग्रा देग्रा जोंहा माखा से आंगो हारिमुनि आगजुफोर दङ बेफोरनो जाबाय जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोर बायदि आरो थरखा बेफोरबायदि बेबायदिनो जोङो खाम होननानै बुङोबा जोङो बयजोंबो मिथिसारजानाय मोनसे दामग्रा आगजु बेखौ जोङो दंफांनिफ्राय आरो जुनारफोरनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो जयै। जेरैहाय जोङो दंफांखौ ओ गिबियाव हासुं महराव जोङो दाननानै लाग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो फारनै खर'थिंजाय ओ मोस- बेबायदिनो जुनारनि बिगुरफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो गोबा खालामनानै बा फोरानख्रेबनानै बेखौ खोबनो नांगौ आरो बे खोबनायखौ बोगथोंनो था खाय जोंहा जुनारफोरनि बिगुरखौनो दिरुं हिसाबै बाहायनानै ओ जोङो मो-मोनसे दिरुं गोरा दिरुं जों बे मो- जुनारनि जोंहा दिरुं बानायनाय ना बिगुरनि बेजोंनो मोजाङै बोगथों नानै लानाय जायो बेनिफ्राय बे फारनै बा बा दामोबा जोङो गोमखाङो आरो बे जोंनि गोमनाय सोदोबफोरा जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिउ गोम दा गोम बेफोरबायदि थायो आरो फोद मोन बेफोरबायदि दङ आरो बेखौ जोङो सादारन फोर दामनो हाया दामनो हायोब्लाबो जोङो मा ओ देंखो बा खबाम होनो हाया मानो होननानै बुङोबा जोंहा बेयाव माखासे गुबुन गुबुन ओ देंखो बा खबाम दङ जेरै बबेबा मोनसेयाव दामोबा जोङो बबेबा मोनसे गोमो बेफोरबायदि आरो बबेबा रुगुङाव दामोबा बबेबा मोनसे देंखोआ गोमो बेफोरबायदि। दा जोङो बेखौ रोंगौथि गोनां बा बे खामनि सायाव दामनो रोंगौथि थानाय सुबुंफोरा दामनो हायो, आरो जोङो बेखौ‍ सोलोंनोबा जोङो बेबायदिनो सासे दैदेनगिरि बा खाम दामनो फोरोंग्रा बेजों जोङो सोलोंनो हायो आरो लोगोसे जोङो आथिखालाव बिजाबफोरावबो जोङो लिरनानै दोनखानाय जोङो मोननो हासै आरो बेबायदिनो जोङो खामजों लोगोसे जोङो सिफुंखौबो जोङो मख'जाथाव जोंनि बर' हारिनि हारिमुआव सिफुङा जाहैबाय मोनसे औवानि बिजौ एबा जोङो दालइसाफोरजों बानायनाय बेयो जाहैबाय मोनसे ओ गुदुंबा रोखोमनि सिफुं जोंनि बर' हारिनिया। आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसेया जादों जों खुगाजों बारसोग्रा आरो गुबुन माखासेया जोंहा खबामि थाखाय जोंहा आखाइ होथेग्रा बेबायदिनो सिफुंनि ओ गिबि गुदुंजों जोङो बार सुनानै आखाइ आसिफोरखौ होथेनानै जोङो गुबुन बो- गुबुन बोखारलाय होथेलाय खालामनानै गुबुन गुबुन गुबुन देंखोफोर जोङो जेरै सा रे गा‌ मा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जोंहा खबामजों जोङो दामनाय जायो। ओ थिग बेबायदिनो सुफुंखौबो माखासे रोंगौथि गोनांफोराल' खबाम होनो हायो जाय सिफुंनि सायाव रोंगौथि थानाय बिसोरो जोङो बेखौबो बिजाबनि गेजेरजों आरो सोरबा सासेनि ओ सुनाय बा दामनाय बेखौ नुनानै सोलोंनाय आरो फोरोंनायनि गेजेरजों सोलोंनाय बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो आरो दामनो रोंगौथि लानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो ओ दामग्रा देग्रा होनोबा जोङो गंगनााखौबो मुख'नो हायो जोंनि बर' हारिनियाव जोंहा बेबो जि आइ‌ टेग मोनखानाय जेरैहाय जोंहा गंगोनना होननानै बुङोबा जोङो औवाखौ गोबा सैनानै बेखौ सालाय बायदि मोनसे मोनसे गेजेराव खालामनानै बेखौ खुगाजों आरो खुगाजों आरो आखाइजों ओ मा होनो दामनाय जायो बे खौ औवाखौ बुसो- ओ बुस्रोदनानै बा आखायजों बुस्रोदनानै दामनाय जायो खुगायाव बेबो जोंहा मोनसे बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि दामजु जोंनि हा रिनिनो मोनसे जौगा बिरोंदामिन होनजायो जोङो बा जोंनि मोनसे सिनायथि जानाय जोंनि मोनसे हारिमुखौ फोजाखांग्रा जोंनि मोनसे हारिमुनि बिजों आरो बेबायदिनो जोङो आरो मख'नो हाबावो जोंहा माखासे गुबुन गुबुन ओ हारिमुनि बे जोंहा मोसानाय बेखौबो आङो बुंखांबाय आरो जोंनि हारिमुनि जोंहा राव जोंनि राव जोंहा जायखौ जोङो बर' राव होननानै बुंनाय जायो। जोंनि बर' रावाबो मोनसे गावनि जोंनि आंगोनि आंगो हारसिं बा जोंनिनोखा बे मोनसे। राव जोंहा बे रावावबो जोंहा मिथिसार जानाय आरो जौगानाय जोङो बेखौ दाइन सेडुलावबो जोङो थिसन जाखानाय आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि रावजों लोगोसे जोंनि थुनलाइ बा जोंनि मा होनना बुङो थुनलाइखौनो बुंनांगोन जोङो थुनलाइयावबो जोंहा जौगानाय जेरै सुंद' सल' सल'मा सल' बाथा आरो म मेथाइ खन्थाइ ना बेफोरावबो जोंहा जौगानो हानाय बा जोंहा मोजां मोजां लिरगिरिफोर दङमोन आरो दाबो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो मोजां मोजां लिरगिरि जोङो उजिलांगोन जोङो बेखौ मिजिं थियो आरो बेबायदिनो जोंहा थुनलाइनि अनगायैबो जोङो गोबां मख'नो हायो। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै अनला आरो मा बेबायदिनो नारजि अमा नाफाम बाथोन बेफोर गुबुन गुबुन ओंख्रि बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुयी जौगासारनाय आरो हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
औ नों थांनोसिमबो।